नोंथां
खुलुमबाय नोंथां
खुलुमबाय नोंथां
मा खौरां
मोजां खौराङा नोंथां
औ मा खालामगिसोननो दासान्दि आंनाबो दं थयो दे नोंथां
औ नंगौ नङा
औ मा खालामगासिनो दा
दा दंथयो दे ओरैनो जिरायनानै
औ
औ। नोंथांआ मा खालामदों?
आंबो बिदिनोसै नोंथां। जिरायनानै दंथ'यो बेलासिनि।
औ।
बेलासिनि गोजोन बार जादों।
औ।
बेरायनो थांङाखै नामा नोंथां? बेलासिनि अ होमबा नोंथां मानि बागै सावरायगोन?
दाथ' आमथिसवा नंङा होमबा?
औ नोंथां औ नंगौ।
नोंथांङा मा-मा फिथाइ-सामथाइ जानानै मोजां मोनो?
नोंथां आंङो आंगुर
औ।
आरो रैमालि
औ।
आरो लिच लिचि जानानै मोजां मोनो नोंथां। नोंथांङालाय?
आंङो खान्थाल जानानै मोजां मोनो।
आरो
आरो लिसु रैमालि आंगुर
औ। आस'लथे नोंथां फिथाइ-सामथाइखौ बोथोरनि फिथाइ सामथाइखौ बोथोरआव जानांगौ।
औ नंगौ।
जोंनि देहानि थाखायबो
मोजां जोबोद मोजां।
औ जोंनि देहानि थाखाय जोंनि स्किननि थाखाय फिथाइ सामथाइया जोबोद हेल्प खालामो। आरो नोंथांङा मा फि थाइ जाबावनानै मोजां मोनबावो खोनथाबावलाय नोंथां?
आंङो?
औ
बिदिनो जाम जाना मोजां मोनो आं।
औ
जाम आरो नोंथांङालाय?
आंङो आंबो बिदिनो नारें जुम्ब्रा औ आरो अ खमला
उम
थुजानानै मोजां मोनो।
औ औ गोथाव ने?
औ गोथाव औ। खमलायाथ' जोंनि स्किननि थाखाय बिराद मोजां नालाय
औ।
आं बेखौ जाना मोजां मोनो।
औ। जेन'बा ओ फिथाइ-सामथाइ मा-मा फिथाइ-सामथाइखौ जाबोला जोंनि देहाया साबसिन जायो एसे फोरमायना होनो हागोन ना नोंथाङा
औ हागोन नोंथां हागोन। जोंनि देहानि थाखाय गुबैयै जोङो आफेलखौ जानांगौ
औ
आफेल आरो थाइजौ थाइजौआबो मोजां
औ औ
फिथायानो मोजां
औ
अब्लाबो बिहा मोनसे मोनसे लिमिट थायो आरो ना लिमिटाव जानांगौ जेनेबा गासैबो फिथाइनिफ्रायनो जोङो बायदिसिना रोखोमनि भिटामिनखौ मोननो हायो। अब्लाबो जोङो अबेबा मोनसे भिटामिना बांद्राय जाबोलाथाय जोंनि देहानि थाखाय मोजां नङा बेफोरबादि आरो।
उम नंगौ।
जोंनि देहानि थाखायथ' खान्थालाबो मोजां।
औ।
जेनेबा आरो रैमालियाबो मोजां।
औ।
आरो नासपति।
आंगुर। गासिबो मोजां उम नोंथां। नोंथाङा दा जाम मोनजादोंना।
मोनजादों।
अ मोजां बिदिब्लालाय नोंथां।
औ।
आंबो जागासिनो नोंथां।
औ औ।
रैमालि। आरो आफेल। आरो औ दाथ' आरो गोलोम बोथोर नालाय गोलोम बोथोराव जोङो थरबुजबो मोनो नालाय बेखौबो जादों आं थरबुसाबो मोजां थरबुज जायोबा जोङो मा जों थान्दा मोनो।
औ औ।
उम। नोंथाङा थरबुस जाफेरबायना?
आङो तरमुस जाफेराखै।
औ जानांगौ नोंथां। बेखौ जाबा थान्दा मोनो औ। आरो नोंथां बुंबाव माबाफोर
नोंथाङा माबे फिथाइखौ जानानै बांसिन मोजां मोनो।
आङो बयनिख्रुइ साबसिन रैमालिखौ बां-बयनिख्रुइबो साबसिन मोजां मोनो।
औ।
नोंथाङालाय
आंनि खान्थालखौ जानो मोजां मोनो नोंथां।
औ। अ नोंथाङाथ' गिबियावनो बुंखादोंमोन ना खान्थाल जानानै मोजां मोजां मोनो होनना औ। मोजां खान्थालाबो
औ।
अ नोंथां जों खान्थालजों वाइनबो बानायजायो नङा होमबा? खान्थालनि रिसिबो बानाय जायो नङा होमबा?
नंगौ।
औ।
मादि बानायो नोंथां?
बेखौ बेखौ जोङो फार्स्टआव गिबियावनो एसे मा होनो फेसेव होनांगौ। बेसेवनांगौ खान्थाल गोमोनखौहाय बेनि उनाव बियो रिसि ओंखारगोन ना अब्लाना बेहाय ओ जोङो जुदि बेखौ एसे निसा हिसाबै बानायनो गोसोब्ला जोङो बाकारखौ होजायो जायखौ जों लकेल इस होनना बुङो।
औ।
बेखौ होजायो।
औ।
बिनि उनाव बियो बिखौ होबाथाय एसे निसा जागोन। आरो बेखौ होआब्लाबो जायो बेखौ होआब्लाबो नर्मेल लोंनो मोजां।
औ औ।
औ। आरो नोंथां नोंथाङा मोनथिगौ ना आमलायखु होननाय फिथाइया
आमलायखौ मिथिगौ।
औ आमलायखौ जाफेरबाय नों?
औ जाफेरबाय।
बेबो मोजां नोंथां जोंनि थाखाय देहानि थाखाय जोंनि खानायनि थाखाय आमलाइ आ मोजां आरो औ औ। औ बानायजायो नोंथां।
बेखौलाय बोरै बानायो खोन्थानो हागोन नामा नोंथां? अ
सुनानै दैयावहाय सोमना दोननांगौ। बिनि उनाव ओम जेब्ला बियो एसे कालार फैगोन ना एसे जारे जारे कालार फैगोन ना अब्लानो सिनिबो होनांगौ।
औ औ।
बेयो गोदै जागोन एसे आरो सिनि होआलाबानोसोबो बानाय जायो।
औ।
ओम। सिनि होबा आरो गोदै जायो लोंनो मोजांसिन जायो साबसिन जायो।
औ।
नोंथाङा मोनलांफेरबाय आमलायखुनि रोसि?
आमलायखौ रोसि मोनलोंफेराखै नोंथां।
अ। जोबोद मोजां नोंथां आं मोनलोंफाय मोनलोंफेरबाय।
अ।
बेबो मोजां गेस्ट्रिकनि थाखाय मोजां औ नोंथां गोथाव। औ आरो नोंथां जोंनि थाखाय जोंनि देहानि थाखाय थालिराबो मोजां। थालिरा जोंनो गोहो बोलो होयो। जोंनि देहानि बोलोनि थाखाय थालिरखौ जानांगौ।
औ। नोंथाङाथ' नोंथाङा खुसेर रोसि लोंफेरबायना?
औ नोंथां लोंफेरबाय।
औ मोजां ना?
औ नोंथां मोजां बेबो मोजां।
औ लोंफेर बायना?
औ औ लोंफेरबाय नोंथां दााबादि गोलोम बोथोरावहाय खुसेर रोसियाबो मोजां। औ जोंनि मेंहाबनाय जोंनि गोलोमनाय ग जोंनि देहा सिङाव जा गरम मोनो बेफोरो एसे थाजिम मोनो आरोना खुसेर रोसि लोंबाथाय। औ आरो नोंथां बुं मा फिथाइ दंबावो?
मा मा फिथाइ दंबावो आरो दा
औ आरो नोंथाङा ड्रेगन फ्रुटखौ मोनजाफेरबाय ना?
ड्रेगन सो
ड्रेगर
औ मोनजायाखै नोंथां
औ बेबो मोजां नोंथां।
उम
बेखौबो जानांगौ
औ ओ नोंथाङा ड्रागन ड्रागन फिथाइ मोनजाफेरबाय नामा नोंथां?
औ नोंथां बेखौनो बुंदों आं ड्रागनखौ।
माबायदि सानो नोंना?
जानो मोजाङानो
औ औ
बिनि कालारा गोजा-गोरजा जायो आरो आरो बिनि सिङावहाय मोदोमाव एसे फिसा-फिसा बेगर थाफ फायो गोसोम-गोसोम।
औ औ
मोजाङानो बेबो
औ देहानि थाखाय मोजां औ औ स
समफ्राम औ नोंथाङा सुमफ्रामखौ औ मोजां मोनो औ ओ सुमफ्रामनिफ्रायबो ज जों भिटामिन इ मोननो हायो। उम
औ। दे बिदिब्ला समाबो जाबाय दोनथ'सै
अ दे होमब्लालायना नोंथां दोनलायथ'नोसै मालाबा लोगो लोगो मोनलायफिनलायसिगोन
औ औ नोंथां